नोंथां।
औ माबा रायलानो नामा?
फ्रिमोनना दा?
ओम दंथ'यो फ्रियावनो।
दा जोंना होनबा दिनैहाय जौखौ मारै मावो बेखौ रायलायनोसै एसे एसे।
दे रालाय।
नोंथाङा हागोन नामा माब्रै जौखौ मावो एसे?
जा आं एसे मिथिदों बेखौ खोन्थानानै होनोसै आं।
औ जायो।
दे होबा खोनथानसै।
औ खोन्थादो दे।
जौखौ
औ।
जोङो एमाव नङाबाथ' जाया नालाय।
औ।
एमावखौ देनानै लाग्रोनांगौ एमावआव मा मा मुलि मा मा होयो होमबा एमाव देनायाव लोखोना बिलाइ। आनारस बिलाइ। आ‌ साल दावखुमै। बुंफां राखेब। ओ खुसेर बिलाइ। थालिर बिलाइ बेफोरखौ होनानै। माइरंजों माइरं सोमनानै दोननायखौ जयै देग्लिनानै। गुरा खालामनांगौ आरो। ओमफ्राय गुरा खालामनानै आराम। आथा नानाय बायदि नानानै। फिसा फिसा लारु संनो सावनो लारु संनो नागिरनाय बायदि। फिसा फिसा बानायनानै लानांगौ।
बेनिफ्राय बेखौ संग्रायाव जिगाब एसे सारलानानै संग्रायाव आराम फेनलानानै होनानै दोननांगौ।
ओमफ्राय एसे थाइ थाइ थाइ थाइ खोबनानै होनांगौ आरो जिगाबखौनो। सप्ता खनसेजोंनो जायो आरो बेयो। बेखौ बुङो बेखौ बुङो एमाव। फ्राय एमाव बे नङाबाथ' जौ जाया नालाय। ओमफ्राय दानिया नोङो माइब्रानि सङो ना माथानि सङो। माइरंखौ संदो। माइरंखौ दैखौ गोदौहोग्रोदो। गोदौहोग्रोनानै माइरंखौ होसनदो। ओंखाम संनाय बायदि। माने होसननानै जेब्ला मोनो अब्ला। खांनानै एरनदो नोङो।
बबेयाव एर'नो नों संग्रायाव एर'नो ना प्लास्टिकआव एर'नो एर'नानै।
फेनलादो फिथर फिथर जानायखौ सिफ्रुदो। नैबे एमावखौ देफ्रुनानै। नों थाइबैसे होनो।
गोबाव दोननायबा खावसेयानो जायो आरो बैसागुनि गोबाव दोननानै संनाय। लोंनोबा ओमफ्राय थाब लोंनोबा नों थायसे होबानो जाबाय। थायसे होनानै फुनदो। फुननानै हरसे दोनदो आराम खोबनानै। दोनना बेयो ओमफ्राय आराम गुरै जानोसै आरो बेनो जौ जानोसै नोङो मालदां नङाबा बाल्थिङाव सोना दोनदो बेनो जौ जोबा जाबाय आरो ओमफ्राय जिउ गोरानखौलाय मिथिया
मिनथिया मिनथिनाया दा ओमफ्राय एबावखौ माबोरै माबोरै बानायो होनदोंमोन मा मा होदेरो होनदोंमोनलाय
एमावखौ इमावखौ देनायाव बिलाइ गोजासै बियो बेखौनो बेयो मोखोना बिलाइ थालिर बिलाइ खुसेर बिलाइ ओ आरो बंफां राखेब
औ।
आरो बे आनारस बिलाइ बेफोर बिलाइ बिलाइखौसो होयो आरो दस्रा गैया। बे बिलाइ बिलाइखौ होनानै फिसा फिसा हाफ्लेनानै बे माइरंजोंनो देनांगौ। समानै औ गुरा खालामनांगौ आरो। ओमफ्राय गाराख
एमावखौ मोनसे फुरा ना एमावखौ मोनसे फुरा होजोबनाय जायोबा
थाब लोंनोबा मोनसे फुरा होजाबाय आरो नोङो गोबाव दोनोबा खावसेयानो जायो आरो। खौवसेयानो बा जायो बारा बुरजा होलायनाङा। जोंथ' बैसागुनि संनायफ्राव
खावसे गाहामल' होनाय जायो बेफोरनो मोजां जाहैयो एमाव मोजांबा।
दा नोंथां खोन्थानायाथ' बेथ' माबा जौगिसिनिसोमोना बेथ' जौ बिदैनि औ ओमफ्राय माइरंआलाय माजों बानायनो सै जेनेबा?
नों नोंनि नोंनि गोसो नों माजों बानायनो
नों जेजों थि बानाया एंखुरजों बानायो ना गथाजों बानायो ना माइब्राजों जों बानायो ना माइरं गोसोमनि बानायो नोंनि बे नोंनि गोसोसो न माखौ बानायनो।।
माइब्रा माइब्रानि बानायबा माइब्रा
माइब्रानिबा गोदै जायो आरो बारा लोंस जाया बियो खर' सायो माइब्रानिया गोदैया गोदै जागोन गोदैजों बुरजा लोंफ्लांनो नागिरो द बियो खर' सायो।
ओमफ्राय मोनसेया माइब्रा माइरं गोसोमओन्दों नामा? माइरं गोसोम नालाय माबाइदि जायो?
गोसोमना हा बायदि खर' स जाया बिदि नों माइरं बै माइरं दस्रा माइरं संनाय बे संनाय बायदि जायो आरो। मैब माइब्रा नाल' खर' सायो बांद्राय लोंब्ला।
ओमफ्राय माबाखौथ' आमलायफोरजोंबो बानायो होनदों नामा आमलाय खामब्रेंगा
आमलायजोंबो बानायो खामब्रेंगाजोंबो दा बानायो। आमलायजों बानायोबा एमाव होलायनाङा गुर मेथाइजोंनो जायो आरो। जौवा गुर मेथाइ औ। गुर मेथाइजोंनो जायो बे दिंग्रि बयेमाव गिदिर बे आराम नोङो माबादो सुदो सुनानै दै होनानै बे माखौ सोनानै दोनबानो जायो आरो।
जेनेबा आमलायखौ लानानै बहाय बानायो बानायनाया जेनबा अबे जायगायाव दोनो दोननाया?
थिं थिंग्रिबय'
दिंग्रि बहम ओरैनो सोना दोनबानो जायो नामा?
दोनबानो बेनो। जौ बायदि जायो बे गेसबो खारो आरो बेयो।
औ औ।
आंनि आखाइथि बेयो ओहबा गेसनि थाखाय मोजां। सिलेखा, बावरा, आमलाय ज' मिक्स खालामनानैबो बानायो। लोंजायो उदैनि थाखाय मोजां बेफोरो।
औ जेनेबा भयेमखौ लाबाय भयेमखौ लानानै। वय आरो
उम
बाल्थिं फिसाफोरावबो दोनजायो आरो बियो किनतु गोबाव दोनोब्ला प्लासटिक बाल्थिफ्राव दोननाया गाहाम नङा बेनि
मासे गोबाव दोननांगौ दोननाया जेनेबा मासे गोबाव दोनबा
बेखौ एसे मास मोनसेसो दोनजायो बेबो निसा जायो।
एफा एफा लोङोबा गेस खारो आरो बेयो उम आमलाइ बावरा, सेलेखा। मोनथाम ओरैनोब्लाबो मुलि बायदि बाहायनाय जाखायो नालाय बे गेसफोरनि थाखाय मोजां जाहैबाय आरो जौ बानायनानै लोङोबा।
खाथोथोफोर
फादुब दुब मिलायनाय जाबाय नालाय बावरायाबो थ' फादुब दुब। सोलेखाया गोफा आरो। आमब्लाइआ खैरोमरोम
खैरोमरोम खैसिब जायो नामा एसे
अमलाया एसे खैसिफ्रोम जायो ओंखायनो। फादब दुब मोनलोङो आरो फादब दुब बाबो लोङो
जेनेबा आमलाय आरो सिलेखानियाव जों बिसोर मोननैनि गेजेरावबो साबसिन? नोंथांनिब्ला
सेले-सेलेखायाबो मोजां। आमलायाबो मोजां। आरो बावरावखौथ' बारा मोननो थांला दाना मिथिबाय मानसिफ्रा बाजाराव फानफैयो दाना
औ।
बावराखौ सिलेखाखौथ' फानखायो।
टाइमआोथ' नै दस मिनिट जानोसै दा होमबा दोनथ'लसै नामा नोंथां?
ओ दोनथ'नोसै होमबा? दे बिदिब्ला दोनथ'दो।
औ।
दे
दे होनोमबालाय उनाव रायलायफिनलायगोन औ दे